ओं हेलो औ गोजोन फुंबिलि
गोजोन फुंबिलि
मा खालामदो नोंथां
ओइ लोगोनि अफिसाव दंबाय थायो
लोगोनि अफिसाव मा खालामदों नोंलाय ओंखाम जानोसो थांदोंना ना खामानि सोलोंनोसो थांदों?
खामानि सोलोंनो फैदों
अ मोजांना बिथांनि खामानिया?
नायनाथ' मोजांखोनो नुदों
अ जोबोर मोजां होनब्लालाय मोजां सोलोंना ला थाखा फैसा मोजां आरजि दे औ अब्ला जोङो दिनै मानि सोमोन्दै रायज्लायनो हानाय? दिनैयो सल'बाथ था नोंथाङा सल'बाथा, खन्थाइ बेफोरफोरखौ फरायनो, खोनासंनो, लिरनो मोजां मोनो ना मोना बिनि सायाव रायज्लायनोसै होनबालाय।
दे जागायदो
औ। अब्लाला नोङो सल'बाथा होनोब्ला नों नोंथाङा मा होननानै बुजियो? खोनादोंना नोंथां?
औ
सल'ब सल'बाथा होननानै आंनि बायदिब्ला सल'बाथा बांसिन गथ'फोरा सल'बाथाखौ खोनासंनो, फरायनो मोजां मोनो, बिनिखायनो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनो थाखाय बिथांमोननि बिजाबावहा सल'बाथा बांसिन होयो जाहाथे बेखौ फरायनानैबो मोजां मोनो आरो फरायनोबो रोंलाङो होननानै आं सानो। नोंथाङालाय माथो सानदों?
नोंथां बुंनाय बायदिनो-
अ नोंथाङा सल'बाथाफोर लिरफेरबाय नामा?
ओहो लिरफेराखै।
फेराखै अ आचछ आंबो लिराखै नाथाय मालायफोर लिरनायखौ फरायनोबो बारा मोजां मोना, नाथाय खोनासंनो बिराद मोजां मोनो, आं सोरबाफोर सल'बाथा खोन्थाबाथाय ज'नानै खोनासंबाय थाफ्लांबाय थायो मा जागोन जादों खामानि- दामानि मावनो रोङालासिनो सल'बाथाखौसो खोनासंफ्लांबाय थायो आं सानदों नोंथाङाबो सल'बाथा रोङोदां होननानै खोन्थायाखिसै दा आंनो।
आं थ' आं मोजां रोङालै सल'
अ नोंथाङा सोरनोबा खोन्थाफेरबाय नामा गथ' गथाइफोरनो सल'फोरखौ?
गैया खोन्थानाय जायाखै।
खोन्थानाय जायाखै।
उमहो
आच्छा आरो खन्थाइफोरखौ लाय नोंथाङा लायनो बै गोदो स्कुलावहा बिराद नाम्बार मोनोबा खन्थाइ लिरनानै खन्थाइ लिरनानै आरो खन्थाइ खन्थाइ आवरायनानै नोंथाङा बान्था मोननायनो माथो?
आच्छा
आ आं नोंखौ बान्था मोननाय होननानै खोनादों मोनमारदोंना मोनमाराखै ना ओरैनोसो मानसिफ्रा बुङो
ओइ बे मालाय मानसिफोरा बुंनायसो बे।
अ नोंथाङा मोनाखै होनबा?
आंथ' बिदि मोनफेराखै। ए गुबुन मानसिफोरा बुंनायसो जागोन बे
अ होमबालाय आं नोंथांनि सोमोन्दै गोरोन्थि खोनाबाय।
औ गोरोन्थि खोनादों।
आरो बै बर' नबेलखो मा होनना बुङोमोन सल'मा नामा?
औ सलेम-सल'मा।
सल'मा आदसा सल'माखोलाय नोंलाय फरायफेरबाय ना फरायफेराखै मालाबा मालाबा सल' स सल' मा ना मा होनो बेखौ फरायबोला बै बिजाबा बेखौ फरायबोला ओरैबायदि फरायबाथाय माला फोजोबनो मोनगोन जालायलाङो माने जेब्ला बिनि रसाहाबो मोजां एखदम फरायनानै गोसोफोरखोनो मालाबा मालाबा एकदम बोथाबलायलाङो बेफोरबो मबाइलफोरबायदिसो बे सल'मा ना मा बेबो मोजाङै जेब्ला जोङो फरायो अब्ला मबाइलफोरबायदि बेबो ओरैबायदि गोसो बोयो माला फरायनो मोनगोन मा जागोन बिनि उनाव बेफोरबायदि सानफ्लांबाय थायो सानफ्लांबाय थायो बिदि जाहैबाय आरो खोथाया नङा होमबा
औ जायोथ' जायो
जायो औ औ आरो नोंहा न माबा मोजां मानि बासाव
मानिबा सायाव मानेथ' एसां बुंनांगौ गैया दिनै
थांनिखौ नां थानाय नां नोंथां हेलौ
नेट गैया खोमा
औ नेटआ आंनिया एसे खम खोमा होमबालाय मा होनायमोन नोंथाङा नोंथाङा मा होननायमोन
आङो
औ
औ फैदो दे
खोना फैयासै नोंथां नोंथाङालाय मबेल बाहायनो बांसिन मोजां मोनो ना ना लेखा फरायनो बांसिन मोजां मोनो
आं मबेलसो बाहायनो बांसिन मोजां मोनो
मबेलसो आंबायदि मा एखदम मबाइलखौ नायबाथाय फुंनिफ्राय सानसेब्लाबो नायफ्लाङो
नायबाथाय नायबाय ओददो नायफ्लांबाय थायो समखौनो माला थाङो पाथाख खाेनो मोनलायलाया
औ नोंलाय मबेलाव मा नायो भिडिअ'सो नायो ना ना गेमसो गेलेयो
बिदिनो गोदान गोदान जाथायफोर जानाय आरो जि फैयो बेखौनो नायलांबाय थायोलै
निउस नायो आरोना लेटेस माहा मा जादों बर'फोरा माहा मा जादों मोजांबाबो गाज्रिबाबो नङा होमबा
औ
मोजां मोजां आंनोबो बिदि सेर खालामबाय थादो उम गोदान गोदान बिदिनो बरफोरनि जा थायफोल जाबोला
औ जागोन
औ औ मोजां मोजां उम ओंखाम ओंख्रिफोर जाबाय नामा?
हा
ओंखाम ओंख्रिफोर जाबाय नामा?
ओंखाम जाबोयासैलै दिनै रुथिसो जाना फैदो
रुथि बाब आंथ रुथि जायोया जोबोर गोबाव जाबाय रुटि आं माने ओंखामजोंनो थाबाय थानाय जायो आं रुटिखौनो जानाय जाया मालाबा लोगोफोरजों ओरैनो दिनारफोर जाबोला मालाबा फोर मालाबाफोर पार्टिफोर जाबोलालसो रुटि जानाय जायो नंहङाबाथ खालि ओं ओंखामलसो ओंखामदो बेदरदो ओंखामदो बेदरदोलसो नोंलाय मा रुटिदों बेदरदों जागारनांगौ जागारनांगौ नोंलाय रु रुटिदो बेदरजों जाखोना ना रुत टि दो ओंख्रिजों साखो
रुटि दो साजोसो जाबाय
हेेेे थो थो थो थो माेस खादो जालाबायोलै हो हो होम
बेहा ओंख्रि गैयामोना ओंख्रि गैयामोन
अ बेदरदो गोथाव मोनथारो एकदमबारे
बेहा एफब एफाब फुङावनो आरो बनायनोबो स सोलाबोवखासैना
अ आच्छा आच्छा उम उम थियानो नोंथाङानो बानायोना ना नोंथांनि ओम ओ हिन्जावा बानायो
है मादार बनायना होनायमोन
औ मादर आ हिन्जाव लायाखैना नोङो आं सानदों नोंथां थांया जुलि जाबाय गथ गथायफोर जाबाय होननानै गोरोन्थियानो जाबाय होमबालाय आं साननाया नङा होमबा औ ओम बिदिबालाय आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सानला सेंग्रा होननानै सानदों नोंथाङालाय मालाथो लानो होननानै सानदों
दाथ बिदि जेबो थांखि गैथवा
औ आचसा दे गोख्रै खालामदो मालाय फोराबो बेदर जानो लुबैसोयो नोंनि हाबाफोरावहा
औ औ ओम
ओमफ्राय मबाइल खौथ बा बाहायनो मो मोजां मोनखायो नङा होमबा
औ
औ गोदोनिफ्रायनो मबाइलखौ मोजां मोना ब्रा लेखा फराफोरखौ मोजां मोननायबा निउस पेपारफोरखो मोजां मोननायमोन बा मा थिग दायो गोदोर गोदोर गोदोर गोदोर साख्रि मावनो मोनगोमोन खोमा जोङो
औ
औ
औ मबाइल मबाइल नायसनबाय आन्दायबाय खोमा
नोंथांनि गथफोरखोबा फोरोंथ बानाने बे मबाइलफोरखो बारा नायनाङा लेखाफोरखौ फरायनानै आरो सलबाथाफोरखो मोजां आं मोजां फरायथार खन्थाइ लिरनो सोलों खन्थाइ मखस्थ खालामनो सो सोलों बे फोरखो नोङो मोजाङै फोरोंना जाबाय
मोजां मोजां गियान सोना होनांगोन बिसोरनो
जा मोजाङो ओ मबलहा मोजां गियान मोना गारि गियानलसो मोनो नवा ओबा
औ
औ औ नोंथांदो रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय
उम
औ बेबायदिनो मालाबाफोर आरो औ रायज्लायबावनोसै नङा ओमबा मोनसे मोजां टपिक लानानै मोनसे मोजां आय जा लानानै जोङो इयुनाव मालाबाफोर मोजां सम मोनबोला जोङो रायज्लायनायनो इ आरो जोबो जोबोर गोजोननाय साबाय नोंथांदो बेबादि रायज्लायनायनो मोननानै थाखैय
औ औ उनाव लोगो मोनबा मो मोजां रायलायनोसै
दे होमब्ला सा लोंहोबानो जाबाय दे
जागोन दे जागोन जागोन नोंथां जागोन